हेलौ।
औ नोंथां औ औ खोनादों औ।
औ औ थ' अब्ला नोंथाङा दै फ्रि नामा?
औ आंथ' दायो फ्रि।
औ। होमबा नोंथाङा फ्रिबा दायो जों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनि होमबा बे टपिकआनो जाहैबाय आबाद मावनायनि सायाव आरो
औ औ।
अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा रोखोम रोखोमनि आबादफोरखौ मावनाय नुनो मोनो ओमफ्राय नोंथां मिथिनाय मोनसे आबादनि सायाव नोंथाङा बुजायनो हागोन नामा माबोरै मावो बेखौ
औ औ जोंनावथ' मावो बिदिनो मावनायाथ'
औ।
औ।
ओ ओ। जोंनाथ'थ' बेलेग बेलेग बिदिनो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि आर ना माने बेल' नङा। औ माने गुबुन गुबुन रोखोमनि माबाखौ मोननो हायो आर ना मावनायखौ माने मोनसेल' नङा नालाय। थ' बेथ' नायोबाथ' म होन दाथ थ माइ गायनायखौनो मोननो हायो जोङो
औ
औ-औ थ' माइ गायनायनि अनगायैबो बिदिनो फाथो फोनाय बा बेसर फोनाय बेफोरखौ मावो आरोना थ'
औ
औ बिदिल' नङा माने गुबुन गुबुन रोखो रोखोमनि मावो माने बेफोर बेसर बा मा होनोमोनलाय बेखौहाय देमसिखौ बिदि मावो आरोना बिनि अनगायैबो
औ
माने मोनसेल' रोखोमनि मावनायखौ नङा आरो बेलेक बेलेग माने थ' बेनि गेजेरावहायनो जों दा नायोबाथ' माबायानो जाहैबाय मा होनो ओ माइखौनो नुबाय माने माइखौनो बांसिन गायनाय जायो आरोना माबानि अनगा आरो बैफोरनि अनगा जोंना मेनानो जाहैबाय माइ आरोना माइ आबाद माइखौहाय नायोबाथ' जोंना दैज्लां बोथोराव माइ गायनायखौनो नुनो मोनो बांसिनानो माने बेखौनोथ' जों उनावहाय माइ जोलै खालामनानै माने फोनाय जायो आरोना दा बेनि उनावहायसो जोङो माइ जोलै खालामनायनि उनावहायसो बेखौ थायोबा माने फोयो आरोना फोनायनि उनावहाय जोङो ओ बेखौहाय जोब्ला आरो होयो खोथियानि महर मोनो ओमफ्राय बेखौहाय गायनाय जायो आरोना थ' गायनायावहाय जोङो गायनायखौ नायोबा माने ओ बिदिनो ओ हाखौ जोङो सिगाङावहाय हाल एवनानै फोमोननानै लाग्रोबाय बेनि उनावहाय जोङो माने माबाखौहाय गायनाय जायो आरोोना माइखौहाय थ' माइ गायनायखौथ' जोङो हिन्जावफोरखौनो गायनाय नुयो बांसिनाव ओमफ्राय हाले एवनाय होनोबाथ' जोङो ओ हौवाफोरखौ हाल एवनाय नुनो मोनो आरोना थ' मोजाङै बेखौ दोखो दोखो हाल एवनानैहाय मै होनानैहाय जोङो बेखौ हाय गायनो हायो आरो ना माने गायो आरो ना थ' बेखौहाय जोङो मानो खोथियाखौ फुनानै बे फां जेन'बा फांथाम फांब्रै बिनि लानानैहाय ओ जोङो बेखौहाय गायो आरो माइखौहाय बै से हाल एवनानै दोननाय हाखौ मोननाया बेयावहाय गायो आरो
औ
बिदिनो माने हाल एवनायफ्राथ' जोंना नांगोलजोंनो हाल एवो ओमफ्राय बांसिना दायो ओ बै ट्रेक्टरफोरजों हाल एवनाया बेखौ नुनोसै आरोना बांसिन माने दाथ' ओ माबाफ्रा सोलायबोबाय नालाय मा होनो आदब खायदाफ्रा जे जेहाय थाबैनो जायो औ जेखौ मावनानै थाबै जायो बा थाब माने समनि गेजेरावनो बानायनो हायो दा थ' बेफोर खौ नायो आरोना दानि बेखौ बांसिन नायनायखौ नुयो आरो
औ
बिदिनो गायो दा नोंथांमोनजों माबायदि जायो?
अ ओ होमबा जोंनि थिंबो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो गायो ओ बिदिनो माने ओ फार्स्टआव जोंहा माइज्लिनांग्रोगौ गायनो थाखाय माइखौ जोंनिथिं माने गासैनिबो गुदि आबादानो माइयानो जाहैनाया बिखाय जोङो गासिबो गायजोबो आरो ओमफ्राय बेयाव गायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइज्लि नांग्रोगौ बेखौ जोङो गोजाम माइनिफ्रायनो मोननो हायो जेरै जोङो बेखौ ओ
मा होनगोन बस्थायाव सोना फाथोफोरनि बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमना दोननायखौ जाय नुनो मोनो जेराव ओ फुख्रिफोर फुख्रिफोर बा दैमा दैसायाव सोमनानै सानसे बा साननै बा सानथामफोरनि थाखाय दोननानै जोङो ओ दोननाय जायो ओमफ्राय जोङो बे बसथानिफ्राय माइखौ बख'नानै बिनि सायाव ओ थालिर बिलाइ नङाबा थास' बिलाइ होनानै गाजा बेरहोयो बिनि उनाव बेखौ जोङो ओ माने खोथिया थिलियाव फोनो थाखाय लांनाय जायो आरो जेराव माने खोथिया थिलिखौ जोङो हाल एवखानानै दोनखानाय जायो मोजाङै ओमफ्राय जों बेखौ फोसिगोन फोखांनायनि उनाव बियो ओमफ्राय बिनिफ्राय जेनेबा दाउफोरथ' जायोना बेखौ फोनायाव अब्ला जों बेयाव जेनेबा खाथिफोराव माबा मोनसे प्लासथाकनि दुला मा मोनसे बनानै दावहोनो थाखाय दोनसिगोन ओमफ्राय जेवराफोर दुमसिगोन सोरबा सोरबा जाहाथे जुनारफोर हाबा बेनि थाखाय ओमफ्राय बियो देरनो थाखाय दानसे बा दानसे खावसेसोनि उनाव बियो जेब्ला गोजौ जायो अब्ला जोंहा खेब थाम खेबनै हालेवनाय जायो माबायाव मा होनगोन मेन दुब्लियाव आरो जेराव माइ गायो ओमफ्राय बे दुब्लि दब्लायखौ जोङो फार्स्टआव खारायो खारायनायाव जाहाथे ओरैनो माने हाब थ' एवलाङो आरोना जेबो माबा खालामा बेयाव ओमफ्राय नैथि खेबाव जोङो हाखौ मोनोनाय हिसाबै सामार होनाय जायो हालेवो ओमफ्राय थामथियाव जे बर' होयो बे बर' होखांनायनि उनावनो जोङो बे खोथियाखौ फुनानै गायनाय जायो आरो ना माने आइजोफोरनि हेफाजाबै जोंनिथिं गायनाय जायो
औ
ओमफ्राय दा बिनिफ्रायथ' बियो औ ओमफ्राय बिनिफ्राय बियो दानब्रै बा दानबासोनि उनाव जेब्ला माइआ मोनहैयो अब्ला जोङो बेयाव हासिगोन आरोना हानायाथ' जोंनिया दाना माने खासिफोरजों हानाय जाला मानसिनि हेफाजाबाव गासिबो मेचिनसै जा माने खम समावनो जायो होनना मेचिनल' बाहायो आरो ना ओमफ्राय बिनि उनाव हाखांनायनि उनाव ओमफ्राय मेसिनजोंनो हा नासि सिगोन आरो ओमफ्राय मा होनगोन मेचिनजों नानायनि उनावनो जोङो माइ मोनसिगोन आरो ओमफ्राय बेयाव जोङो सोरबा सोरबा फानहरसिगोन आद्राखौ ओमफ्राय आद्राखौ जोङो बोसोरनि थाखाय जानो थाखाय दोनलांसिगोन आरो खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों
आ बिदिनो गायनाय जायो आरो जोंनिथिं माने माइखौ ओमफ्राय आरो जोंनिथिं गोबां दंबावो आबादफोर जेरै फाथो गायनाय ओमफ्राय ओ सबाय गायनाय ओमफ्राय आलु गायनाय कबि गायनाय बिदिनो कबिनि आबाद गोबां रोखोम खोमनि बेसरनि आबाद फान्थावनि आबाद लाव जोगोनार गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो जोंनिथिं दा आं फाथो आबादखौ औ बुंलाय नोंथां
ओ बेखौथ' मा होनो फाथोखौथ' फोनायसोयोना ना नोंथांमानि जों गायो नामा
ओ माने फोयो फोयो फोयोआनो औ
उम उम
बिदिनो फोनानै जेब्ला जोङो बेखौ ओ गोलाव गो गेदेर जायो गोबोरखि हासारफोर होनानै बिदिनो फेदेरनाय जासिगोन आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो मा होनगोन ओ बेनिफ्राय जों मोननै रोखोमनि मुलाम फा मोननो हायो जेरै जों बिनिफ्राय ओंख्रि मोननो हायो ओंख्रि ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो दिरुं मोननो हायो दिरुं फाथोनि बस्था बानायनाय जायो बेजों दा बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय बेनि ओंख्रियाव जोंहा फाथोनि ओंख्रि दङ आरो बे खौनो जों फोरानबा नारजि ओंख्रि मोनो आरो मोनसे बर'नि मुंदांखा ओंख्रि हिसाबै बेखौ जोङो गासिबो बर'आनो जानायसै आरो नारजि अमा बेदर बेफोरबायदि औ होनबा नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो गुबुन आबादफोर मा मावबावो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
जोंनाथिंथ' बिदिनो फाथो आरो बिदिनो बेनि अनगायै जोंनाथिं मैगंफोरखौबो मावनायखौ नुनो मोनो आरोना मा होनो ओ बिदिनो मा मैगं होनो बिदिखौ आलु मैगं बा बेसर बेसरखौथ' जों जानोबो फोनाय नुयो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जों माने आबादनि थाखायबो बे जे थाव बानायनो थाखाय बिदिबो बानायनायखौ नुयो आरोना अ औ माने बोथोर लायै बोथोर माने मेसें बोथोरनि मेसें बिदिनो मैगं आरो दैज्लां बोथोरनि दैज्लां बि दि मैगंखौहाय गायो आरोना जोंनिथिं माने मोनसे आबादखौल' माने गायबाय थानायखौ जोङो नुवा माने गुबुन गुबुन रोखोम गायनायखौ जों नुयो आरोना
औ औ
थ' बिदिनो बै जेनेबा जानायनियाव होनोबा जोगोनारफोरखौ बिदिनो गुवार गुवारैहाय गायो आरोना माने गायनानै होयो बेगर फोरखौ बिनि उनावहाय बेखौहाय फेदेरनानै बा उम बिदिनो मा होनो बै माइ जिगाब फोरखौ बनानै बा सेनजाफोर बनानै होयो आरो ना नोङाबा बेसरनि साहाबा बैखौ बेसर खौहाय जे जेब्लाहाय माबायो उम
औ
बेगरखौ बुथुमखांनायनि उनावहाय जे साब जाब्रा थायोना बेखौहाय होनानै बिदि होनानै माबानायखौ नु नुनो मोनो आरो ना माने ओ बेयाव फिथाइ थायहैनायखौ नुयो आरो जेंसिफोर होनानै फोरलाफोर बेबायदि मैगं गुवार गुवारि बानायनायखौबो नुनो मोनो
औ
आरो बै जे जोंनि जे दाउजों जाग्रा बेफोरो सबायफ्रा बेखौहाय बानायो आरोना औ
औ
बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बानायो माने मोनसेल' बानायो आरोना जेसेबां औ आरो मेन गाहाय आबाद होनबाथ' माइआनो जोंना
औ
दाथ' माइनि माइ गायनायनि सोलिगासिनो नोंथां
औ औ ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं मा मा रोखोमनि माइखौ गायनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
अ जोंनिथिंथ' बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ गायनायफोरखौ नुनो मोनो जेरैहाय केेस्र' रन्जित सना जादु बिदिनो आरो गुबुन गुबुन आं माखासेखौ मिथियोबा ओ
होनोमबा बेफोरखौनो गायो आरोना नोंसोरनिथिं जोंनिथिंबो माने बिदिनो गायो जेरै रनजित रनजितखौ माने गाहाय गाहाय गायनाय जायो आरो ना गासि बो गायफ्रामजोबो रनजित सरन माइब्रा माइसालि
औ माइब्रा औ माइब्रा बै मा मोदोमग्राया माइ मा मोनलायो माइसा औ जोसा औ बेखौबो गायो आरो औ
औ औ बेफोरखौनो गायो आरो
माइब्राखौथ' जों एफाराब गायो एसे एसेल' गायो आरो जेन'
औ एफा औ एसे एसेल'सो औ
औ बांसिनाथ' बै माइखौनो गायो औ औ माने जोंनााजों माखासे माइफ्रा गायबा माने जाया नालाय अबे माइ जायो बेखौ नायनानै गायनायखौ नुयो आरोना
औ औ
औ गासैबो माइया गासैबो हायाव माने मोजां जाया नालाय बेखायनो
औ नंगौ नंगौ थारैनो
औ
थ' ओमफ्राय आरो नोंथांमोननिथिं आरो माबाफोर माने जेनेबा बेसरफोरखौ मारै गायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
अ बेसरखौथ' जोंना बेथ' गोरान आबाद नालाय थ' बेखौहाय जोङो मा बानानै लाग्रोयो माने हालेवनानै गोरान खालामनानै लाग्रोयो आरो ना हाखौ ओमफ्राय बिनि उनाव हाय जोङो बेयावहाय मा होनो ओ बै जे ओ बेगरा बेसर बेगरा बेखौ लाबोनानै माने फो फोफैयो आरोना ओमफाय जोङो बेखौ फोनायनि उनावहाय माने देरलाङोबा जोङो बेखौ ओ माबाबो जायो मा होननांगौ मैगंबो ओंख्रिबो जायो आरोना गोथां मैगं बिदि जायो आरो ओमफ्रायहायो बेनि अनगायै मा होनो बेखौहाय ओ फाननो थाखाय माबा रां खामायनोबो हायो जाहैबाय जोङो बेखौ जेन'बा बेसरखौहाय फेदेरनानै बिदिनो थावफोर बानायो नालाय थ' फानहरनो हायो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ माने ओ जोंनिथिंबो बेखौनो बिदिनो आरोना माने गायनानै जोङो बेनिफ्राय थाव मोननो हायो माने मइेनलि जोङो थावनि थाखाय गायनाय जायो ओमफ्राय जों बेनिफ्राय ओंख्रिबो जानो हायो आरो जेराव जों जोङो माने बेखौ ओ खाथे खाथेनो बोरैबा बिदि जायो आरोना बिदि जानाय जायो होमबा बेसेयावनोसै आरो ना माइ गायनायफोरा आबाद मावनायफोरा होमबा जोङो